औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों ओ औवाया दि जेनेबा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। बेखौ जों औवानि सायाव सावरायनो सानदों आं नोंथांजों। सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ अब्ला जागायदिनि नामा नोंथां?
औ दे।
औवा होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जिराद आरो मुवा। जायखौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम नांगौ होनबाबो गोरोन्थि जाया नोंथां। खोनादो ना नोंथां? जेरै औवाखौ जोङो गिबियाव जोङो ओ न'खरफ्रोमबो जोङो इखो गायनानै लायो । बियो बोसोरै बोसोर बारिलांबाय थायो माने बुहुमाव बयनिख्रुइबो थाब सिन देरग्रा बिफां होनबा औवा बिफाङानो नों थां।माने बयनिख्रुइबो बियो थाब देरो जेनेबा बयनिख्रुइबो। माने औवाया जोंनि थाखाय बोरै गोनां होननानै बुङोब्ला जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो जे रै जों गोदोथ' जोङो बिराद हाग्रा जिरादफोर मोनामोन नङा होमबा? कातार निल कातार जायखौ जोङो ब्लाद बेफोरखौ जोङो खम मोनोमोन बै जमा समाव जोनोम जागोदान गथ'खौ जोङो गिबियावनो बिनि खाथिजों बे औवानि बे खाथिजों जायखौ जोङो ब्लाद बायसा जायो। नङा होमबा? बेजों जोङो गथ' फोरनि नारिखौ हानानै होयोमोन आरो गोदो।
औ औ।
फ्राय जोङो बिदिनो जोङो गथ' जोङो माने गुबुन लहा बुस्थु जों हायोबाय एफेक्सन जागोन होननाय गिनाय थायोमोन आरो गोदो। बेनिखायनो जों बे औवानि जोरजोंनो हानाय जायोमोन आरो बेखौ। थिग बिदिनो जोङो ओ थैनायावसिमबो जोंङो बा थैनायावबो जोंङो जेरै मा होनना बुङो बेखौ बाननानै लांनायावबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। नङा होमबा? औवा मानसि सावनायावबो बाहायनाय जायो। बा फबनोबो मानो मानसि गारनो लांनायावबो जों औवाखौ जों बाहायनाय जायो आरो मानोना जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाखौ जोंनो नांमारगौ आरो गोदो थ' जोंङो थिग बिदिनो गोदोथ' जोङो न' बां गैयामोन नङा होमबा? फाखा न'नि जोंङो रावबो न' लुना लानो हायामोन। जायनि थाखाय जों औवाजोंनो जोङो न'खौ लुयोमोन। नङा होमबा नोंथां? औवानिनो बेरा होयोमोन औवानिनो जोङो उवाल बनायनानै लायोमोन। थिग बिदिनो औवाया जोंनो गोबां हाबायाव बाहायनो हायो आरो लोगोसे जोङो दिनै औवानिनो सियार बनायनो हायो। औवानिबो थवाल हेबनानै जोङो बनायनो हायो। नङा होमबा नोंथां? औवानि जेखा इ खबाइ थिग बिदिनो जोङो सेन मा फल' जेरै ना हमग्रा फल' नङा होमबा बिदिनो दाउ दोनग्रानिबो फल' अग्रन आरो मोसौ दोनग्राबो मोसौ गन गुलि अमा गनद्रा बिदिनो बायदिसिना जों औवाखौ जोङो नांखागोन आरो माने औवाखो जोङो गासै हाबायाव बाहाय फ्रामनाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय औवाखौ मा मा हाबायाव बाहाय यो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावबो माने फ्राय ओ गुजि जौखोन्दोआनो बाहायनाय जायो आरो नख ख बे औवाखौथ नखरफ्रावबो बाहायनाय जायो जों जेने बेसेबा। ननिफ्रायनो जागायनो हायो जेनेब गंसे न गंसे न जानो गोनांबा जाहा बेरायानो जा बा ओ खुन्थायानो जा बे औवाखौ बानायनो बाहायनाय जायो आर
औ नंगौ नोंथां।
दा नायनो थांङोबा जोंङो गोबांनि नखरावनो अ पाक्का न गैया नालाय आरो बेनिखायनो जों फ्राय माने ओ नखरफ्रोमबो औ माने औवानि औवाखौ बाहायनाय जायोबा ओ साननानै ला नों नखरनि सोरगिदिं बेरा हमना ला उम बाउण्डारि
औ।
बे बाउणडारियावबो नों औवाखौनो बाहायनाय जायो। जे बयबोथ माने बयबो नखराथ माने इथाजों वाल खालामनो हाया नालाय।
औ नंगौ।
बेहाय थारमाने उम मा होनो बे औवाखौनो बाहायनायखौ नुयो अ बिदिनो बा दंफं गायबाबो दंफं खौ थारमाने ओ। बोरमा मोसौआ जानो हायि बायदि बा बे औवानि बेरा हेबनायखौ दोनना नुयो। बा जायखिजाया खामानि बा नों फोथाराव माने नों उम खोथियाखोनो फोबाय बा माइ आबादखौनो मावबाय बेहायबो बेरा होनो थाखाय जों औवाखौनो बाहायनायखौ नुयो नंङा होमबा नों थां दा बिदिनो औवा होनबाथाय माने जोंनि ओनसोलावहाय माने गु गुजि गु गुजि गुजि जौखोन्दोआनो औवाया बाहाय जायो। मोनफ्रोमबो खामानियावनो आरो नाथाय दा दा नों अ हालेवनाय हालेवनाय समावबोथ नों मै मैखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां मै जि बुंना बुङो जोङो मै होयो बेखौ जों औवाजों जोंनो बानाय जायो जेखायानो जा बा खबाइानो जा बा सेनानो जा बे औवाजोंनो बानायनाय जायो माने ओ जागायजेननाय होनो बा नोंथां माने औवाजों जागायजेनो आरो नोंथां जायखिजाया खामानिया बुं थाङोबा नङा होमबा नोंथां जायखिजाया नों सोरनिबा हाबायानो जा माबायानो जा बे औवाखौ बाहायनायखौ नुयो आरो बिदिनो आरो नोंथां औवा औवाखोनो फ्राय माने ओ बाहायनाय नुयो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओरैनो हाबा बा मायबा मायबि माबाफोराव अ जायखिजाया फोरबोफोराव औवाखौ बाहायनाय जायो ना जाया?
औ जायो नोंथां जोंनि हाबा सारादु बिदिनो मिटिं जायखौ जोङो प्रग्राम ओरि जाबाबो जोङो बिदिनो जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो आथिखालाव मानोना जोङो जेनेबा औवानिनो गेट बनायो हाबाफोराव पेन्देल खानायावबो जोङो औवानिनो बाहायो थिग बिदिनो सारादुफोरावबो नोङो जेनेबा तिरपाल खानो थाखाय नों औवा गोनांथिथार जेरै ओंखाम जामुंसालि बे ओंखाम बन जाग्राखौबो जोंङो जामुंसालियाव बनायनो थाखाय जोङो बेयावबो औवा खो जों खानो गोनां जायो जोंथ नांगौ रोखोमनि जोङो लहा ला लानानै फैनो हाया जोंनि बे मिथिंगायावनो मोननाय जोङो जोंनो गावनि नखरावनो थायो गासैनि नखरफ्रोमावबो जेनेबा औवा संसे नङा संसे थायो आथिखालाव नङा होमबा गोदोनिख्रुइ एसे खमायलांबाय थेवबो जोङो संसे नङा संसे न
मोनसेयाव मोनखागोन आरो माने औवाखौ गारनानै जोङो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया आरो मानोना जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाया जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो आथिखालावसो गेस जाबाय गोदो थ' जोङो गेस बाहायामोन औवाखौनो जोङो बन ओंखामजोंनो जोङो बन सङो दाबो जोंनि न'खराव औवाखोनो बाहायो आरो गेसबो बाहायो औवानि बनखौबो आरो बिफांनि दालायफोर फोरखौबो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो औवाखो गारनानै जोङो बेलेग खामानि जोङो मावनो हाया आरो माने औवाया जोबोर बेसेन गोसा औवाजोंनो जोङो जेनेबा जोङो फरायबोबाय दिनै लेखा बिलाइ नङा होमबा पेपार लेखा बिलाइ बेफोर गासैबो बे औवानि फ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जों फरायना नै दिनै जोङो बे स्टेसिम मोनफायबाय बेबो जोङो बै औवानिनो फरायनाय फाय दिहुननाय जों लेखा लिरनाय बेखौनो जोङो फरायबोदों आरो नङा होमबा थिग बिदिनो दिनै आथिखालाव जों नुनो मोनो गोबां मार्केटाव जोंनि जेखाइ खबाइ बनायनानै मार्केट लेभेलाव लाबोबाय जाय आखाइजों जेनेबा बानायनो गोरों बिथांमोना आखाइनि रोंगौथि दोङो जे हेन्द क्राफ्ट होननानै बुङो नङा हबा जाय आखाय जों दानो सोरजिनो गोरों बिथांमोना बिजोंबो गोबां रां खामायनो हादों आरो आथिखालाव बेखौ जों नुबोदों जेरै सान्द्रि गनसेखौ नों बायनो थांबा देरस' दुयस' थिग बिदिनो दालां गंसे माइ जावग्रा दालाखौबो नों बायनो थाङोब्ला आरायस'निफ्राय लानानै थिनस'सिम
औ नंगौ-नोंगौ‌ नोंथां
बिदिनो सेनाबो थिनस' सारिस'नि दोङो बेयो नोंनि गोदोर फिसानि सायावसो सोनारगोन
औ औ औ
आरो नों जेखाय बेखौ बायनो थांबाथ' नों सारिस'नि सिङावनो मोना नोङो अब्ला नोङो आखाइनि रोंगौथिजों बै औवा हेबनानैबो दिनै जोङो रां खामायनो हायो नङा होमबा बे औवानिफ्रायनो जोङो बेयो मोननाय रां बिदिनो आरो गिसिब बानायनानै हायो नङा होनबा बा जों गिसिब बानायनानै जोङो बिदिनो नोङो फुल सिनारि देंग्राबो औवानि बेम्ब'नि स्टाइलावबो नोङो
औ औ
नानै लानो हायो आरो माने औवयाव गोबां खामानियाव बाहाय जायो आरो नोंथाङा बुंलांबाय नाइनटि माने गुजि जि जौखोन्दोआनो औवाखौ गारनानै खामानि मावनो हाया आरो गुजि जौखोन्दो मानसिया बाहायो नङा होनबा नोंथां नोंथाङा सैथोखोनो बुंदों अब्ला नोंथांमोनि साइदआवहाय बै औवाजों आरो माबा फोर बिदि आइजें आइला दिहुननानै बिदि मार्केट लेबेलआव फाननाय सोरबाफोर जेनेबा ओनसोलाव दोङो नामा नोंथां?
औ दोङो माने ओ खोब अम बांसिनै नङाबाबो गामियाव साथाम साब्रैसो सुबुं बिदिनो दोङो माने औवा होनोबाथ' माने ओ नोंथां मा होनो बुङो बेखौ ओइ औवानि दरजा औवानि दरजा औवानि दर्जा मोनो बिदि आरोहाय जेखाइ खबाइखो थ बानायखायोआनो औवाजोंनो बिथांमोना औवा औ औवानि जेखाइ खबाइखौ दाबो दासिमबो बानायो आरो गिसिब आरो सेन बिदिखोनो बानायनानै बिथांमोना ओ बा जाराव लाङो आरो दाथ' माने आ आं मिथिनायाव माने-माने गंसे एसे माने दर्जानि बेसेना बाजौनिफ्राय स्निजौ दाइनजौसोसिम थाङो आरो। बा सेनाबो एसे गिदिर साइज बा माने बाजौलागै थाङो आरो बिदिनो आरो औवानि। एसे ज जरायाव नङा नोंथाङा मोनसेयावनो आरो मोनसेयावनो मोनसेयावनो आरो बेयो जायगा लायना जायगा। माने बेसेन्टफोरा एसे आपडाउन जानो हायो आरो। दा जोंनि ओनसोलाव जोंनि बाजाराव बाजौआथ' मोनखायोआनो सेन गंसेयाव आरो बिदि दा बिदिनो बै मा होनो बेखौ दाउ दाउ जोबनानै दोनग्रा गन्द्रा बिदि खिरखा बिदिखौ बानायो। आरो दुख्लि होनो जे नोंथां बै जों दुब्लिखौदि जों माबा माइ साय हखांनानै दोननो हायो नोंथाङा सिनायोना दुब्लिखौ? बिदिखौ बानायनाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय। बिदि आरो फ्राय माने बिदिखौ बानायनानै बाजाराव लांनायखौ नुयो आरो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामियाव बिदिहाय बाजाराव लाबोनाय जायोना?
औ दङ जोंनियावबो बिदिनो हेबनानै खालामो। औ औ धारा औ धाराखौबो धारायाबो आथिखालाव देरस' स'निफ्राय दुइस'सिम जाबाय गोबां जाबाय धारायाबो आरो जोङो बेखौ उन्दुनाय जिरायनाय गासैयावबो जोङो बेखौ बाहायो प्रग्राम ओरै नखरफोराव प्रग्राम जायोब्ला।
औ औ
फोरबोफोर जायोब्ला बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौनोनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों।